हेल' औ नोंथां
खोनादोंना मोजाङै?
औ औ मोजाङै खोनादों नोंथां
अ दा कल खालामनाया जाहैबाय जोङो मोन से आयदा लानानै सावरायनोसै।
औ औ औ औ सावरायजायो नोंथां।
औ औ दा बेबायदिबा जोङो
बारि बागान खालामनाय बा बिफां लाइफां गायनाय बा मानो नांगौ बेनि सोमोन्दै सावरायलायनोसै।
औ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
बेबायदिबा आङो सुंद'यै फोरमायग्रोसै नामा नोंथां।
औ जायो नोंथां जायो।
ओ औ औ दा बारि बागान खालामनाय बा बिफां गायनाय बेथ' जोंनो नांखागौ बिफां लाइफाङआथ' जोंनो गोनांथारखा नालाय।
औ औ
जिहेथु गिबियावनो आङो बारि बागान खालामनायनि सायाव बुंग्रोनोसै जोंहा बारि बागानाथ' अ जोंनो गोनां खाथार। दा बे हिसाबै जोङो बारि बागाननिफ्राय मोननाय
फिथाइ सामथाइ बेफोरनि सायाव सोनारनानै जोङो माने जिउ खुंनो हायो आरो ना बा न'खरखौ सामलायनो हायो जेरै ओ जोङो ओ बारि बागान खालामनाय होनोब्ला जेन'बा म माबा मोनसे हारिनि लाइफां बा बिनि गेजेरजों आबाद मावनाय बेफोरखौबो जों बुजायनो हायो गय बागान खाला नाय थालिर बागान खालामनाय औवा बागान खालामनाय बा गुबुन गुबुन बिफां बिफांनि बागान खालामनाय ओ बेफोर बेफोर खौहाय जोङो माने लानो हायो आरो बेफोरबायदि माने फिफां लाइफांफोरा जोंनो माखासे बानजायनाय होयो आरो। जेरै फांसे बिफाङा बुंनो थाङोब्ला माने बियो गोरलैनिफ्राय देरजासिम सुबुं माहारिनि जिउआव गोबां बानजायनाय होयो जेरै नोङो ओ फि फांखौ दानफायाब्ला बियो गोरलैनिफ्राय देरजासिम जोंनो माने अक्सिजेन गेस होयो जों बेखौ मोननो हायो गिबियावनो आरो बेनि उनाव उनाव हाय बिफाङा देरनानै गेरेमसा जायोब्ला जोङो। सान्दुं समाव उ बेनि साया सि ङाव बा साइक्लुमाव हाय जिरायना नै जोङो सानदुंनिफ्राय बारगनो हायो। आरो बेबायदिनो बेनि दालायफोरनिफ्राय जोङो बेखौहाय गामियारि सुबुंफोरा ओ ओंखाम ओंख्रि सं संनो थाखाय बन हिसाबै जों बाहायनो हायो आरो। बिनि उनाव हाय बिफाङा देरनानै बोरायोब्ला बा गोनांथि जानाय समावहाय बिफांखौ हाय हाफायनानै ओ जोङो। न लुनाय बा माबा मोनसे मुवा बेसाद टेबोल सियार बेरेंसि बा सुखि फालं। बेफोर बायदि बानायनायफोराव हाय। न बानायनायफोराव हाय जोङो बे दंफांखौ हाय हाहोनानै बानायनो हायो। आरो बेबायदिनो मालाबा ओ रांखान्थियारि थोब्ले माब्ले जादोंबा माबा मोनसे जाहोनाव। जोङो जुदि नखराव हाय बेबायदि ओ बिफां गिदिर थायोब्ला जों बेफोरखौ फाननानैबो जोङो ओ रांखान्थियारि अलखद बेफोरखौ सुंथानो हायो आरोना। दा बेबायदिनो बारि बागान खालामनायाव हाय जुदि
औ।
सोरहाबा नखराव गोबां हा दङब्ला ओ मैगं थाइगं गा अनगायैब्लो। जोङो जेरै गयनि बागान खालामनो हायो थालिरनि बागान खालामनो हायो जिहेथु आथिखालावथ जों नुनो मोनो। माने गोबाङानो ओ बुरजा बुरजा। माने गयनि बागान खालामनाय थालिरनि बागान खालामनाय। बा खुसेरनि बागान खालामनाय बेफोर बायदिखौ नुनो मोननाय जादों। दा गयखौ जोङो गोरलैनिफ्राय गायनानै ओ गयआथ बोसोराव खनसेल थायो नालाय। दा बेबायदिबाबो जोङो गयखौ ओ गय बागान खालामोब्ला उम जोङो एसेब्लाबो जान्थाइ हिसाबै बिदिनो द फुट स्नि फुट बेफोर बायदि गोजान गोजान गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? दा बेबायदियाव हाय बेनि सिङाव लांदां जानानै थानाय जायगा बेफोरावबो जों गुबुन गुबुन ओ लाइफां गोरलै गोरलै लाइफांफोरखौ जों गायबावनो हायो। अब्लाबो माने ओ गय गयखौहाय गोबां जोथोन लाथार नांगौ होननायनिबो गोनांथि गैया। जिहेथु गोनां जानाय समाव हाय बेयाव दै सोनानै होनो हायोबा मोजां जायो। आरो एफा एनै हासार होनो हायोबा मोजां जायो आरो बिदिनो हाग्रा दुनायखौ नायनानै गोनांथि बादियै बिनि सिङाव रजनाय हाग्राफोरखौ एवस्रांनानै होयोब्लानो गयआ बोसो सोरफ्रोमबो जोंनो गोबां मुलाम्फा होयो आरो नोंथाङा ओ बेबायदिनो दि जोंनि नखराव ओ बा बिगा बा द बिगासो बेबायदिनो गयनि ओ बागान थायोब्ला जोङो बेनिफ्रायनो गो गोबां नखरखौ सुंथानो हायो आरो रांखान्थियारि बिथिङाव हाय
औ औ
आथिखालावथ' बेफोरबायदि आबाद खालामनानैबो न'खरखौ सामलायनाय गोबां। बर' न'खर दंसै आरो। आरो बेबायदिनो थालिरनि आबाद थालिरनि आबादखौ नायोब्ला। जों गोबां मुलाम्फा मोननाय बेखौ नुनो मोननाय जादों जिहेथु। आबाद खालामनायावथ' जोङो मावनाय दांनाय समावथ' खस्थ'खौ मोनखायो। बेयाव खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो। बेखौ खस्थ'खौ लानो हायोब्लासो जोङो जाफुंसारबो जानो हायो। ओंखायनो गोबां आबादारिफोरखौहाय मेंनाय बानाय। गैयाजासे ओ बारि बागानावहाय। बिदि आबाद मावनायनि गेजेरजों गावबा गावनि न'खर सुंथानाय आरो जाफुंसार जानाय। बेखौहाय। जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बे थायो बेबायदि। सोलिगासिनो दङ दा आरो जिहेथु जोंनि। गंफ्रोमबो न'खरावनो आथिखालावबो बर'नि न'खरा माने गंफ्रोमबो न'खरानो। बेबायदि साख्रि मावनाय बेबायदि गैजोबा।
औ।
बेबायाददि जोंहा ओ फालांगियारि बिथिङाव दखान होनाय बा। मानिबा मानिबा गिदिर गिदिर दखान होनाय बेफोरावबो जों गोबां। माने उन जानानै दङ ओ फारसें नोजोर होयोब्ला जोङो आबादनि बिथिं। बिथिङाव बांसिनै बिथा खालामनानै दिनैबो थांनानै थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ओंखायनो ओम बारि बागानखौ। खालामनाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो गोदान आदबजों। माखासे आबादफोरखौ मावोब्ला जोंहा माने लाबसिन जायो आरो।
औ।
नोंथांनिफ्रायबो आङो बारि बागान खालामनायनि सोमोन्दै एसे मिथि। औ लुबैबाय।
औ औ औ जागोन नोंथां जागोन जेहु। थु बारि बागान‌ होनोबा जोंना। गामियारि औ थाङो जे जेब्ला नङा होमबा जोंनि गामि। जेनेबा जोंनि साइडनिखौनो एसे बुंनोसै जिहेथु। गामिनि बारि होनोब्ला माने मोनसे बारियावहाय जोंनिया। जेहुथू जोंनि। नांगौ नांगौ माखासे दंफांफोरखौ जों बांसिनानो गायनानै लानाय जायो बारिफ्रावहाय।
नंगौ।
जोंना मेन जाहैबाय गय दंफां जेरै नोंथाङा बुंलांबाय गय दंफाङाथ' जोंनो बहु द माने गामियारिनि मोनसे न'खर सालायनायावहाय गोबां माने होयो गोनांथि आरो बुहुद हेफाजाब होयो गय बिफाङा आरो। जेहुथु गय बिफांनि फिथाइखौ फाननानै जोङो बोसोराव मोनसे नङा मोनसे नांगौ बेसाद लानो हायो बा जों न'खर सालायनायावहाय। बिफोर रांनि थाखाय जोंनो बुहुद हेफाजाब होयो। गय दंफाङा, जिहेतु बारि गिदिर फ्रा जोंना गयफोरावनो मोनो एसे गोबां रां बेफोरजोंनो जों बोसोरसे सोलिनो रायलायलायनाय जोङो रां आरजिनो हायो आरो जोंना। बेफोरबायदि रां आरजिनायनि अनगायैबो माखासे गोबां माने बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरजों गामिनि मानसिफ्राहाय जों बारि बागानावहाय गायनानै लायो जेरै नांगौखिनि माखासे मुलि बायदिबो माखासे माने मा होनो बेखौ बिफां लाइफांफोरजों गायनानै लानाय जायो आरो जेरै। जोंना निम दंफां निम दंफां होनोबाथ' जोंना निम दं फाङा बुहुद माने मोनसे मुलि दंफांफोर बायदि आरो जेरै निम दंफांनि जोङो एसे मोदोम मानला मुनला जायोबाबो जों नों निम बिफांनि बिलाइखौ दै गुदुंजों फुदुंनानै जोङो दुगैयो अब्ला जोंना माखासे मानला मुनलि मानला मुनलु जानाय बा मोदोमफ्रो मानलुनायफोराबो जोंना खारला खारलाङो आरो। आरो जोङो माइरंफ्रावबो जोंना एम्फौफोर जायोबा जों बे निम बिलायफोर खौ होनानैहाय जोङो एसे माने जोंना बेफोरबायदि गामियाव सोलियो आरो। जमा दोनथुमोबा जोंना माइरंफ्राबो दुलिफ्राव मेरला गोबां जोंनाथ' बांसिनानो दुलिफ्राव बोनो नालाय। गामि ओनसोलावहाय माइरंफोरखौहाय जेनेबा जोंना मेर्ला मेर्ला माइरंफोर खौ सौवखानानै दोनो नालाय माने गोबाव स म थानायनि थाखाय बा एम्फौ एनला थादेरैनि थाखायहाय जोंना निम बिलाइफोरखौ बाहायनाय जायो, ओंखायनो जों निम दंफांफोरखौहाय जोङो माने गायखायो आरो जिहेथु बियो बेजों जोङो हाथायबो फुयोदैै। माने जिहेतु हाथायफ्राबो एम्फौ जानाय मा जानाय बा हाथाय सानाय माबा मोनसे जानायफ्रा निमनि दालायजोंहाय हाथाय फुयोबा माने हाथायाबो माने मोजां थायो आरो। एम्फौफ्राबो माने माबानो हाया। जेरै बिदिनो गंगार थायसुरि, गंगार थायसुरि होननाय मोनसे लाइफां दङ बिफाङानो गोलैबाय बेबो एसे गिदिरानो जायो जिहेथु ने बेफोरबो जोंनिया मा होनो नै दा दैज्लां बोथोराव जोंना एसे दैज्लां बोथोर सौफैबा जोंना लोमजानाय साजानाय जायोबा बा एसेफोर लोमजानायफ्रा देहाफोरखौ एसे दुर्बल मोनोबा जों माने बे गंगार थासुरिनि बिलाइ बिजौखौहाय जोङो बिलाइ गोरलै गोरलैखौ दाउ फिसाफोरजों फुदुंनानै लोङोबा माने जोंनि माखासे एसे दुरबल मोननाय देहाफ्राबो माने मोजां नाङो आरो। देहाफोरखौ स्रां नाङो जिहेतु जों बिनि फिथाइफोरखौबो जायो। आरो माखासे थाजोबबाय जोंना बिदिनो नांगौखिनि जोंनो माने बन हिसाबैबो जों माखासे दंफांफोरखौ गायो
औ
जेरै जोङो खराय खराय होननायखौबो खराय जिहेतु दंफां बेबो माने गोबां रोखोमनि दंफां दङ खराया। जिहेथु मा ओ नाम दङ बेयावबो जि थु माखासे खराय दंफाङा माने दालाय बांसिन ओंखारो। बा माखासेया खनसे दानोबा माने बेयावनो सातथा आतथा दंफां ओंखारबोयो आरो दालाय ओंखारनानै बेनो माने बननि थाखाय माखासे जों दंफांखौ गायनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो आरो बुंनो थाङोबाथ' गोबां माने बारि बागानाव थानाय ओ बुंनानै जोबनो गैयै माने जों नांगौखिनि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो बारि बागानावहाय गायनानै लानाय जायो आरो। जिहेथु जोंना समाबो जाबाय होमबा नङ नङा होमबा नों जिहेतु माखासे खोथाखौ नोंथांङानो बुंखाजोब्बाय।
औ।
अब्ला दोनै औ औ बेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां। आंजों अ।